खोनाबाय ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ आं नोंनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ जोङो ओ जामुं आदारखौ माबोरै जानांगौ आरो जोङो ओ गोग्गो जामुं आदार जानानै जोङो माबोरै देहाखौ मोजां लाखिनो हायो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ जोङो जामुं आदार बुङोब्ला सरासनस्रायै जों जानाय आदार बेखौनो जों बुजिनो मोनो। जेरै ओंखाम। बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मैगं मैला बे जानायखौनो जों बुजिनो मोनो। ओ जाग्रा बेसादनि मुं हिसाबै जोङो माखासे ना। मैगं थाइगं आलु थालिर बान्दा खफि ओंखाम। गाजर फालें मुला सुमफ्राम। दाउदै बायदिफोरखौ जों बुंनो हायो। जों मिथिगौदि जोंनि मिथिंगानिफ्राय जों गोबां जाग्रा बेसादफोर एबा कार्ब'हाइद्रेटफोर मोनो। जेरै प्रटिन मेजेम भिटामिन। खनि संख्रि बायदि हादोरसाफोर दाजाबजानाय जों मैगं मैलाफोरखौ जों मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो बे मोजाङै जायै लोङो बा जोंनि सावस्रिया मोजाङै थायो। थामहिनबा बेराम गोैयि आरो गाहाम सावस्रि थांनानै थानो थाखाय जों जोंनि देहाजों गोरोबनाय आदार जानांगोन। जोङो जोंनि देहाजों गोरोबै आदार बुंङोब्ला जोङो माखासे बेसेन गोसा माखासे जाग्रा आदारनि बाथ्राखौ बुंनो हायो। जेरै जोंनि हाथाइ बाजाराव मोननाय बायदिसिना थावजों एवनाय मेथाइ बायदिसिना आरो बेनि अनगायैबो जायखौ माखासे खनले खनले प्रसेस एबा सरनायनि गेजेरजों मोननो हानाय माखासे जोङो जाग्रा आदारफोरसो मोननाय जायो। जेरै- चावमिन मम' पासता। आरो बिनि अनगायैबो माखासे गोबां माने नांगौ रोखोमनि एबा नांगौनि बारा थाव संख्रि बानलु होनानै संनाय जाग्रा बेसादफोर जों बेफोरखौ जायोब्ला बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय खाबजानाय जाया। जोङो बेफोरखौ जा जानाङा बे नङा जों जानो हायो। नाथाय जों जेब्लाबो बेखौहाय मानि थाखाय जानांगोन? जों जखानि जानांगोन जोङो नांगौ समाव एबा जोङो एसेल' जोंनि खुगानि लुबैनाय एबा थावनायखौ खारहोनो थाखायल' जों जानांगोन दा जोङो माखासे मैगं मैलाफोर जों मोनो थाङो जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेवहाय जोङो बांसिनै कार्ब'हाइद्रेटखौ मोननाय जायो आरो कार्ब'हाइद्रेट आदारफोर बुङोब्ला जोङो ओंखाम रुथि गुर मेथाइ थाइ आलु थालिर थालिर थागुना बेरेमोदै चिरा मुरि बादाम बा गेहु खान्थाल थाइजौ बेनि अनगायैबो खुसेर माइरं बायदि बायदिफ्राव जोङो मोननो हायो आरो प्रटिन जायफोर मानसिफोरा बांसिनै खामानि मावो एबा गोरा खामानि मावनाय जायो। सान फाथेल खामानि मावनाय जेरै बन सिननाय हा जावनाय हा रोगानाय गेलेगिरि मुवा बेसाद दिखोननाय जेरै बाला अन्थाइ रुजुननाय सिमेन्ट बस्था बानाय बेनि अनगायैबो आरोबाव ओ माखासे गोरा खामानि मावग्राफोर जेरै गोजौ गोजौ दालान एबा बिल्डिंफोराव गाखोनानै बेफोरखौ बानायनाय आरो बेवहाय लहाफोर दैखांनाय जायफोर बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावो बिसोरखौ बिसोरो थिन हारिनि ओ माखासे आदारफोर जानाया जोबोद गोनां जेरै प्रटिन होनोबा जोङो गाइखेर दाउदै ना आरो माखासे बेदर दालि मथर गस्सि आरो बादाम बे ओ जुखाम सयाबिन मैखुन बेफोरखौ जोङो बांसिन बुंनो हायो बेनि बादैबो मा बुं ओ प्रटिन होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनै आलुआव मोननाय जायो प्रटिनखौ बेनिखायनो जोङो नुयोदि जायफोर गोरा खामानि मावो एबा खामला हाजिरा मावो बिथांमोना आलुखौ बांसिन जानाय जायो। बेनि अनगाबो जोङो आरोबाव मिथिंगायावनो माखासे जोंनि देहानि गोनां जानाय भिटामिन एबा जोंनि देहायाव आंखाल जानानै थानाय माखासे भिटामिनफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो डाक्टरफोर एबा बाजारफोरनिफ्राय मुलि बायनानै लाबोालासिनो जोङो मिथिंगायावनो माखासे फिथाइ सामथायाइ मोनो जेरैहाय भिटामिन आरो खनि मुवा जगायनोब्ला गोथां मैगं थाइगं जानांगौ। बायदि जायखिजाया मैगंआवनो जोङो बांसिनै माबि भिटामिनफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय सजना मैगं फान्थाव बिलाथि गाजर मैथ्रु एबा मोदोमफुल बा आमलाइ थाइजौ लिबुआव जोङो सि भिटामिनखौ मोननाय जायो। दाउदैयाव जोङो बि भिटामिन मनाय जायो गाइखेर सिलिक थुरि एबा सुमफ्राम उदासि आनारस कमला कमलायावबो जोङो सि भिटामिनखौ मोनो फालें ब्रामि थालिर फस्ला थालिर दाउखा बायदि बायदिफोरा भिटामिनजों बुंफबनाय माखासे जाग्रा मिथिंगानिनो आदार आरो खि बिनि अनगायैबो आरोबाव जोङो माखासे आदार मोनबावो जाय आदारा मेजेम हारियाव गोग्लैयो जेरै गेहु माखन नारेंखर बेसर बादाम सिबिं खिजुर आरो माखासे मेजेम गोनां बेदरफोर जेरै अमा बेदर ओ बोरमा बेदर दाउ बेदर दाउआव जोङो मोननै रोखोम मोननो थायो। थाङो बबेबा बै मोनसे दाउ जोङो मोननाय जायो जायखौ जोङो
जोंनि लेबाव दिहुननाय एबा फेक्ट'रियाव दिहुननाय होननानै जों बुङो। जायनि मुंखौ जों ब्रयलार होननानै बुङो। बियो बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां जायो मानो होनोब्ला बेखौहाय माखासे रासायनारि गोहोजों दिहुननाय जादों। जोङो ओ आङो बुंगोन दि जोङो जायोब्लाबो न'आव फिसिनाय दाउफोरखौ जानाया गाहाम होननानै। दा नोंथाङाबो जोंनि ओ मिथिंगायाव मोननाय जाग्रा आदारफोर एबा जोङो माबायदि जाग्रा आदारफोर जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां जागोन आरो माबायदि आदारखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय ओ खहा जागोन बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो थाखाय खावलायबाय।
औ अ नोंथां ओ नोंगौ ओ जोंनि देहानि थाखाय ओ माखासे ओ गोथां मैगंफोरखौ जायोब्ला ओ जोबोद मोजां जायो।
औ।
ओ जोंनि देहायाव ओ ओ मोजां ओ गोग्गो देहा मोननो थाखाय ओ जोङो ओ माने आदार जाखानांगौ जायो। ओ आदार जायाब्ला माने ओ जोंनि देहाया लोरबां जायो।
हेल'। हम।
दान मैगं थाइगं फिथाइ सामथाय गा गासिबो मुलि होनानैसो बायनाय जोंबो ओ नुनो मोनो ओ मुलि होनानै
औ।
ओ लोरबां जालांनाय ओ बेखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
ओम आह जोङो
ओं
ओ बांद्राय बिबांनि मुलि होयि बेबायदि मैगं गोथांखौ जानांगौ। ओ गोबां मैगं गोथां दङ बेफोरनि मादायाव जोङो ओ मैगंफोर मैगं गोथां होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि जायगायाव मोननाय मैगंफोरा जाबाय ओ जोगोनार मैगंफोर। ओ दिंखिया मैगं ओ बा हाग्रानि ओ मानि मुनि ओ मैगं बा खरेटाफिनि गारला बिजौफोर।
औ
ओ आरो गोबां मैगं दं आरो बेफोरखौ जोङो जानांगौ ओ बे-बेफ जायोब्ला माने जेबो मुलि सारि हिसाबै ओ मोजां जायो आरो। ओ बेबायदिनो ओ जोंनि देहायाव ओ मोजां आदार जगायनो थाखाय जोङो ओ नांगौसिबां माने ओ बेदरफोरबो जानांगोन जोङो ओ माब्लाबा माब्लाबा ओ आरो जोङो बांद्राय थाव जायोब्ला माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां जायो आरो ओ दानि बांसिन ओ जोंनि बाजारफोराव मोननाय मेथाइफोरानो ओ थावनि जाजोबसै। ओ जोंनि पकरि जायोब्ला फखरियाबो थावनि जायो। आरो चावमिन मम' बेफोरबो बांद्राय मस्ला मस्लि होनाय आरो थावनि जायो। दा बेफोरखौ जायो अेब्ला माने ओ जाबाय थायोब्ला गेस्टिक ओ आरो गुबुन गुबुन बेमारफोर बिदि जालाङनो ओ चान्स थायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि माखासे। माने सुबुंफोरा ओ माखासे फेग्रा बेसोर फोरबो जायो आरो ओ खायफायाथ' ओ माने ओ द्रागस गानजा बै बेफोरबायदि माखासे जाथावै सोबथावि बुस्थुखौनो जायो आरो दा बे बेफोरखौ सोबोबा जायोब्ला जोंनि देहाया ओ गोबां खहा जागोन आरो जोंनि सिङाव ओ माखासे बेमार आजारबो सोमजिनो हागौ आरो। दा बिनि थाखायनो जोङो देहाखौ जोथोन लानो थाखाय फुङावनो जोङो सिखारनानै ओ सिखारनांगोन आरो जोङो जाग्रा आदारखौ नोङो ओ फुंनि जाग्रा आदार हिसाबै फिथाइफोर सामथायाइफोरबो जायोब्ला मोजां जायो ओ
ओ फिथाइ सामथायाइ गैयाब्ला ओ ओंखामखौनो जोङो जायो नालाय ओ ओंखामखौ जोङो ओ मोजां ओंख्रिफोरजों जानांगोन ओ ओंख्रिखौ जोङो ख्रि जानाय समाव बांद्राय बिबांनि बानलु होनो नाङा। बांद्राय बानलु जायोबा गेसटिक जायो आरो। ओ आरो जोङो ओंखाम जाखांनायनि उनावबो माने ओ जोङो ओ मोनाफ्राव ओ
औ।
नाफ्राव ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोंनि देहाखौ ओ माने मोजां लाखिनो थाखाय थाब उन्दुनांगौ आरो। बांद्राय गोबाव थायोब्ला ओ जोंनि देहाया ओ गाज्रि जायो आरो। अखानायै जोङो ओ थाब सिखारनो हानाय नङा आरो अखानायैबो जोङो फुङावबो थाब सिखारनांगोन आरो। दा बेबाय बिदिनो जोङो नांगौसिबां जोंनि देहायाव माबायदि रोखोमनि जा-जाग्रा-जामुं जायोब्ला मोजां जागोन ओ बेनि सायाव नायनानै जामुं जानांगौ आरो अब्लानो जोंनि देहाया थिगैनो थागोन। ओ नङाब्ला जोंनि देहाया ओ माने माखासे जाथावै बेसादफोरखौ जायोब्ला ओ गाज्रि जालांगोन बेबायदि जालाङो आरो।
औ।
ओ बेजों लोगोसे जोंनि देहाया माबे भिटामिना खमायलांदों बेखौ जोङो डाक्टरफोरनाव थांनानै ओ नायनानै ओ माने दा बेमारफोर जायोब्ला बेबायदिनो फोसाबना लानोबो हायो आरो।
औ।
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो गोसो जादों नामा जोंनि जामुं माखासे जोंनि हारिनि बा जोंनि ओ खाथि खालानि गथ'फोरा माने गाज्रि बेसाद जानानै देहाखौ गोबां लोरबां थासारियाव लादों बिनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ जों नुनो मोनोदि जोंनि खाथि खालानि गथ'फोरा आथिखालावहाय गोग्गो आदार एबा गोग्गो जामुं जानायनि सोलाय बायदिसिना नांथारै मुवा बेसादफोर एबा आदार जानायखौ जों दिनै नु फ्लेबाय थादों। बेनि मादाव जोङो जौ जौ सिगारेट बायदिसिना फेक्टरियाव दिहुनन्नाय गुुदखा बा पान मसालाफोर जानायखौ जोङो जावले जावले